खोनादों ना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां।
अ आं नोंथांनो कल हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय मानि मोनसे आयदानि सायावहाय। ओ रायज्लायनो होननानै नोंथांनो कल हरनाय जादोंमोन नोंथाङा आंनो दसे सम होनो हागोन नामा।
औ हागोन नोंथां दे सावरायनो हागोन नोंथाङा आयदाखौ सावरायनो नागिरदों बेनि एसे सिनायथि होदो
माने आङो बर'फोरनि माखासे फोथायनाय जे खान्थि दङ जोङो बेनि सोमोन्दैहाय जोङो रायज्लायनो होननानै आं नोंथांनो खल हरनाय जादोंमोन आरो।
औ औ दे।
जोङो मानो जोंनि बर' समाजाव माखासे जोङो ओ गोबां नाना रोखोम जोङो ओ जोङो समाज नांनानै मोनसे जोङो न'खरखौ दायो नालाय जोङो न'खर लानानैसो जोङो मोनसे समाज जायो। बेनिखायनो जोङो मा होनो बर' समाजाव थानोब्ला जोंहा माखासे नेमखान्थिफोर जोङो बेफोरजोंहाय सोलिनो गोनां जायो। जों बेफोरो संसार जानायाव मा जोङो गासैबो नेमखान्थिफोरा जोंनि थारैनो गोनांथि होननानै जोङो बुंनो हायो जेरै जोङो जोङो फोथायनाय दंदि जोङो आंडो़ बुं बेखौनो बुंनोसै मानि ओ बेलासि समाव जेरैहाय सिथ्ला सिबनो मोना सान हाबहनायनि उनावहाय जोङो बेफोर खौबो जोङो फोथायनाय जायो जेरैहाय जोङो सान हाबनायाव मानो। सि सिला सिबनो मोना होननानै बुङोब्ला। ओ ओरैबायदि बर'फोरनियाव फोथायनाय दंमोनदि माने सोरनिबा सना रुफा नङाबा रांखावरिफ्रा हाफ्रावहाय गोग्लैनानै दङब्ला बैफोरखौहाय जोङो सिब नानै जोङो बबावबा दाखोर दाला गारग्रा जायगायाव जोङो गारहरोब्ला जोङो बेखौथ' जोङो उनावहाय जोङो नागिरब्लाबो मोनफिननाय नङा। बिनि थाखायनो मा जोंनि बर' समाजाव मोनसे फोथायनाय दंदि ओ सान हाबनायनि उनावहाय' ओ न'फोरखौहाय मा। स्रां स्रिं खालामनो मोना एबा सिबनो मोना बेफोरबायदियै नेमखान्थि दंमोन जेरैहाय जोङो मा खालामोमोन जोङो ओंखाम। जाखांग्रो मोना उन्दुनो मोना बेफोरबायदि फोथायनाय दं बे बिदिलायनो जोङो ओ ओंखाम जाखांग्रोमोना जों उन्दुयोब्ला मा जाहोनो जोंनि बै माइफ्रा जे माइ मोननायफ्रा माने गेलेमो होननानै बर' समाजावहाय फोथायनाय दंमोन। जेरैहाय बुं बुंनो हायो जे जोंनि नबथिजों एबा जोंनि न'आवहाय सोरबाबा जोंनि खदालफोरखौ माने बिखुङाव बाननानै जोंनि न' फारसे एबा जोंनि सिथ्लाजों बारस'योब्ला मा जोंहा बेवबो मोनसे फोथायनाय दंमोनदि जोंहा थाबैनो जोंनि न'खराव खैफोद जागोन। होननानै जोङो फोथायनाय जायोमोन आरो जेरैहाय जोङो दाावखाया जोंनि नबथि सेरावहाय थानानै गाबफैयोब्ला जोंहा थाबैनो निदाना फैगोन होननानै जोङो फोथायनाय दंमोन आरो जाय जे सिगुनफ्रा जोंनि न'थियावहाय फैनानै गोबायननानै गालाङोब्ला मा जायोमोननो जोंनि न'खरा मा थाबैनो दोहोनि जागोन। होननानै जोंनि बर' समाजावहाय फोथायनाय दंमोन। जोङो बेफोरखौ लानो हायो जोङो बेफोर नेमखान्थिफ्रा मानो जोंनि बर' समाजावहाय गोबांथार बिहोमा होबोदों जोङो बैफोरबायदि जोङो नेमखान्थिनि गेजेरजोंसो दिनै बर' समाजा मोनसे समाज जानो हादों। बेखायनो जोङो ओ माखासे समावहाय जोंहा नेमखान्थिनि गेजेरजोंबो जोङो जोंनि न'खरफोरखौ जोङो दैद देननो गोनां जायो। बेखायनो जोङो बेफोरबायदि नेमखान्थिया मा गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय आरो जोङो दासिमहालागै जोङो बेफोरबायदि जोङो नेमखान्थिफोरखौ जोङो सोलिनायखौ जोङो नुनो मोनो। जोंहा आरो जोङो गोबांथार माखासे फोथायनाय दंबावो जोंहा माखासे जे जोङो बुङो जे जोंहा जेरैहाय जोङो बुङो औवा बारियाव औवा खाना मानसि बुरजाबा आवा फावा होननानै बुङो जोङो जेरैहाय जेरैहाय जोङो सासे बेमार जायोब्ला गोबांथार मानसिफ्रा जोंनो साजेसन होयो जे बिदि बिदि खालाम, बिदि बिदि माव, बिदि बिदि माव जों सोरनिखौ लाथ्र'नो बेफोरबायदि खोथा खोथाफ्रा फैयो। मानो होननानै बुङोब्ला सोरनिबा थि खोथाफ्रा बेवहाय जाफुंनाय नङा। बेनिखायनो मा जोङो जोङो माखासे डितेइल्सफोर जे जोङो बाथ्रा फान्दायफोर राव बाहायनानै जोङो बुङो जे औवा बारियाव औवा खाना मानसिफोर जाबा आवा फावा आरो जों ओरै होनबावो जि जोङो अजा बुरजाबा फिसा थाङा होननानै जोङो बेफोरबायदि बुङो। नाथाय बेफोर जोङो फोथायनाया जोंनि समाजाव दङ। थारैनो नंगौबो थिगैनो माने जोङो बांद्राय मानसिफोरनि जोङो खोथा जोङो खोनासङोब्ला जोङो जोबनायाव मा गाब्र'नो गोनां जायो। बेखायनो जोङो माखासे जोङो बेफोरबायदि जोङो खोमसि फोथायनाय एबा जोङो फोथायनाय नेम खान्थिफोर दङमोन गोदोनिफ्रायबो आरो दासिमहालागै जोङो जेरैहाय हिनजाव गोदान नायनो थाङोब्ला जोङो मावजि बारस'योब्ला जोंहा निदान खैफोद जागोन होननानै जोङो फोथायो। दिनैबो दासिम सिमबो मा जोंनि ओनसोलावहाय जेरै- बेफोरबायदि हिन्जाव गोदानफोर नायनाय समावहाय बिदि मावजि बारस'योब्ला ओ दिनै जाथ्रायानो मोजां नङा गाज्रि। दिनै नायिआनो गाहाम बेफोरबायदि फोथायनायखौबो जोङो दासिमबो मा जोंनि ओनसोलावहाय नुनो मोनो। थिग नोंथांमोन बेफोरबायदि फोथायनाय खान्थिया दङ जानो हानांगौ। नोंथांमोननि ओनसोलाव मा मा नेमखान्थि फोथायनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा आंनो।
औ हागोन नोंथां ओारैनो दा
खायदे दे।
औ जोङो सुबुंफोरा नङा होनबा ओ फथानि- फोथायनायनि गेजेरजोंसो खामानिखौ मावो होननानै बुंजायो। बेबायदि खामानिखौ जों बांसिन गामि गामिनि सुबुंफोरानो मावो होन मानो होनोबा जोंहा माखासे गावहानो फोथायनाय दङ जे जों बेबायदि फो खामानि मावोबा जोंनि खामानिया माने मोजां जागोन होननानै आरोना। दा बैफोरबायाददि फोथायनायखौ आरो ना गोदो गोदायनि जोंनि आबै आबौमोन मानो जोंनो फोरोंलांखादों नङा होमबा दा जोङो जेब बिथांमोना जेरै जोंखौ फोरोंलांदों बेबायदिनो जोंबो आथिखालबो जों बेखौनो फालियो नङा होनबा। मानि गासै सैबो मिथिं फालियाबाबो माखासे जे सुबुंफोरथायनाय बैफोर बेखायनो जोंनि गेजेरावहाय माने थांनानै होननानै बुंनो हायो जोङो फोथायनो गोनां सुबुं निया गोबां बिथिंनि जानो हागौ नङा होमबा जेरै जोङो सुबुं फोथायनाय आबादजों सोमोन्दो थानाय जानो हागौ बा नखरजों नखरजों सोमोनदो थानाय जानो हाग औ बा गावनि लामा हान्थ लामा हान्थिनायनि सोमोन्दै थानाय जानो हागौ नङा होमबा।
नागौ नोंथां थारैनो।
दा बेबायदि आं बुंनोसै जेनेबा जोङो माइ आबाद मावनायावबो गोबां सुबुं फोथायनाय दं नङा होमबा गाहायथ ओ बे नोंथाङाबो दहाय बुंदों जे जों जेब्ला माइ गायो नङा होमब्ला माइआ जोंना जेब्लाहाय बिदिनो फिथाइ थायनानै जे जेब्ला मानि माइआ ओ मा होनो बे खौहाय बिदां ओंखारजेनो आरोना अब्लाथाय मा जोंहा बै समाव माने बिदां ओंखारसै ओंखारसै समाव जों अनला ओंख्रि जानाय जाया आरो ना। मानो होनोबा जोंहा अनला ओंख्रि जायोब्ला माइया माने जोंनि जे ओ बिदां ओंखारगोन बै बिदांफोरा रुंग'गोन होननानै बा रुंग' लाङो होननानै जोङो फोथायनानै माने अनला ओंख्रिखौ जानाय जाया आरो ना माइ ओंखार ओंखारसै ओंखारसै समबाथाय जोङो जाया आरो ना। जेब्ला जों ओंखाम गोरलै जायो अब्लासो जोङो बे माइ ओ मा होनो माइया जेनेबा फिथाइ ओंखारजेननायनिफ्रायनो जोङो मा ओ ओंखाम गोरलैसिमहालागै थानानै ओंखाम गोरलैयावसो जोङो अनलाखौ जाफिननाय जायो आरो। आरोना बेबायदि जोंहा मोनसे फोथायनाय दङ माइखौ लानानै। आरो बेबायदि बिदिनो दंबावो जोङो ओंखाम जानाय समाव मा खालामनो नाङा जे ओंखाम जाखांग्रोमोना जोङो उन्दुनो मोना होननानै नङा होमबा दा बिदि बिदि खालामोब्ला मा होननानै बुङो जे जोंनि माइफोरा ओ मा गेलेमो होननानै ओंखाम जाखांग्रोमोना जोङो डायरेक्टलि बिसिनायावहाय उन्दुब्लाथाय मा जायोनो माइया जोंना गेलेमो औ बेबायदि मानो होनबा जों माइ गेलेमबाथ' जोंनि थाखाय हानो थाखाय बे मोजां जानाय नङाना बेनि थाखायनो जोङो जे जोंहाबो खामानि मावनायाव जाहाथे मोजां जायो होननानै जों माने ओंखाम जाखांग्रोमोना माने बिसिनायाव उन्दुआमोन आरो ना
नंगौ नोंथां
औ बेबायदिनो आरो जोङो बुंनो हाबावो जे माइ जे ओंखारनाय समाव जोङो मा मा खालामनो मोना जोङो उवालफोराव बा दिंखिफोराव जोङो जिरायनो मोना जाहैदों मा जायो बेबायदि उवालफोराव जिरायोबाथाय माइखौ एन्जरा मा जायोनो जायो बा एन्जरा अरसयोनो थबस्र' थबस्र' माने बै माइ फिथाइफोरखौ अरस'नानै गारो होननानै फोथायो आरो ना बेखायनो जोंना मा जायो माइ ओंखारनाय समफोरावहाय जोङो बै उवाल बा दिंखि बेफोरावहाय जिरायनो नाङा होननानै माने ओरैनोथ' सुबुंफोरा मा उवालफ्राव जिरायो नङा होमबा गोदोथ' गोबां उवाल दंमोन बयनिबो बर' न'खर न'खर उवाल नुनो मोनोमोन दा बेबायदि फोथायनानै आरोना उवालाव जिरायनाय जाया आरोना बेबायदि
नांगौ नोंथां
जोंहा माइखौ लानानै मोनसे फोथायनाय बेखौबो जों फोथायनाय होननानै बुंनांगो जे जोंङो माइ हाजेन हायो नङा होमबा जे जोङो माइ हानायनि सिगां सिगां मा खालामो जोङो मा बे माइखौ जों गिबि दांजेननाय होनो आरो बेखौ जो मथिसे माने मोथा एसे मुथानि हानानै माने आग लायग्रोनाय जायो आरो ना जों मा खालामो माइखौहाय हायो आरो बेबायदि अ बेबायदि बिदिनो गोबां फोथायनाय दं आरो आबादजों सोमोन्दो थानाय दा बिनि अनगायैबो दङ हिनजाव गोदान नायनो थांनायावबो गोबां सुबुं फोथायनाय दं आरो गोदोनि समाव बेफोर गोबां माने गोदोनि सुबुंफोरा फालियोमोन आरो ना
न
जेरैहाय जोङो बुंनो थ बुंनो हायो जे जों हिनजाव गोदान नायनो थांनायाव मा खालामो जेनेबा जोङो मा खालामनो मोनानो नोंथाङानो दहाय बुंखादों जे मावजिफोर बारस'योब्ला म मावजि गोसोमफोर बारस' नङा होमबा बेबायदि बार बेबा मा होननानै बुंदों जोंहा माबा मोनसे खैफोद जायो बे जोंनि जे हिनजाव नायनो थांनायाव माबा मोनसे नङाि माबा मोनसे खैफोद जानो हागौ होननानै माने फोथायो आरो सुबुंफोरा औ बेबायदिनो आरो गोबां बोथोरनि दङ आरो बेबायदिनो जेनेबा मफ थौखौबो जोङो आगदानिफ्राय आगसि फारसे बारस'नो नाङा होननानै फोथायनाय दं आरो बिदि हिनजाव गोदान लायनो थांनायाव औ बेबायदिनो आरो जोङो बे हिन्जावनि नायनो थांनायाव जेब्ला हिनजावखौ सिगां माने आगसि आगसिया आथिंजों जोंङ मा न'आव हाबजेननाय नुहैयो हाथाय मा जायो बे हिनजाव गोदाना लखि गोनां होननानै माने बर' सुबुंफोरा बा बर'नि माखासे गामियारि सुबुंफोरा माने फोथायोमोन आरो ना बेबायदि होननानै माने हिनजावनियाव बि सिनायनानै लोना म ओैनाय मोनसे जाय हिनजावखौ दाना गोम गोम माने आगानखौ दोम दोम माबानानै ए स फैनानै थाबायो बेबायदि मानसिनि माने बिदि जाय थाबायगोन बे सिख्लाया माने बा बे हिनजाव गोदाना एखदमबारे रागा खरा माने आ जों गिनो रोङै बेबायदि होननानै फोथायनाय दं आरोना नोंथां
नंगौ नोंथां जोंना नोंथां टाइमा जाबायमोन नोंथां
औ औ दे औ
अ अब्ला उननि समाव लोगो मोनफिनसिगोन दे नोंथां गोजोननाय थाबाय